औ नोंथां। औ खोनादों नोंथां।
अ होमबा नोंथां मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथां।
अ नोंथाङा दायो फ्रियावनो दङ ना
औ दङ नोंथां
ओ नोंथाङा फ्रियाव दङबा नोंथांजों माखासे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन नोंथां
औ सालरायनो हागोन नोंथां
अ हब्ला आङो नोंथांनो एसे फोरमायनोसै मानि सायाव सावरायो
औ
होमब्ला आङो मोब्लिबनि बिथिङाव नोंथांजों सावरायनो होननानै आङो बे फनखौ हरनाय जादों।
औ
नोंथां जाखांबाय नामा मोनाबिलिनि?
औ जाखांबाय नोंथां।
अ मा ओंख्रिफोर जाखो?
अ ओंख्रियाथ' दालिजों आलौसोमोन नोंथां।
अ
उम
ओ होमबा नोंथांङा बे मोब्लिबनि बागैनो एसे फोरमाय ग्रोदो नामा मोब्लिबा माबायदि हेफाजाब होदों माबायदि जोंनो मदद होदों
औ जागोन नोंथां मोब्लिब होनोब्लाब्लाथ आथिखालाव आथिखालनि मुगायाव बिराद जौगानाय जाबाय मोब्लिबनि थाखायनो जेरै जोंङो कारेन्ट ओमफाय बायदि गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि फोरावबो जोंङो बाहायनाय जायो आरो बे मोब्लिबखौहाय
औ
दैनि जेरै बिस्कुट फेक्टरि साहा माबा मा होनो सापाट फेक्टरि बेफोराव मोब्लिबखौ बाहायनाय जायो आथिखालनि मुगायावथ मोब्लिब बुंङोब्ला बेराद जौगानाय जाबाय ओमफ्राय बिनि अनगायैबो जोंङो मोब्लिबनिफ्राय जोंङो जोंङो टिभि मबाइल बायदिसिना गोबां कम्पिउटार इदि जोंङो दिहुननानै लाबाय आरो आथिखालनि मुगायाव ओफ्राय जोंङो टि टिभि आव थ जोंङो गोबां थिबियावथ जोंङो गोबां रोखोमनि जेनेबा जोंहा गोजान निफ्राय जानाय जाथाय जायखौ जों खाथियाव नुनो मोना बिदि जाथायखौबो जोंङो थिबियावनो नुनो मोननाय जायो
औ
ओमफाय मबाइल फोरजोंबो ओमफाय आरो गोजा जोंङो माने खाथियाव खाथि मिथिलायबाबो मिथिलायबाबो
औ हेलौ नोंथां
खोनादों ना नोंथां